हेलौ खोनादोंना
खोनादों नोंथां
नोंथाङा सम दंना
दं नोंथां
नोंथाङा सम दङब्ला आं सोलोंथाइनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन
औ हागोन दे नोंथां
उम अब्ला सोलोंथायाइया मा
हेल' नोंथां
औ खोनादों नोंथां औ सोलोंथाइनि सायाव एसे सावरायनो नागिरदों खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ सोलोंथाइया जाबाय
मानसिनि जौगानाय जौगानाय खोनादोंना नोंथां
औ न
औ बेजों जायजों सासे मानसिया गावखौ सासे सुबुं सम्फद दानो हायो खोनादों नोंथां खोनादों खोनादोंना सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो मानसिया जिउआव जोब दावगालांनो हायो खोनादोंना नोंथां नोंथाङाबो माबाफोर बुंनो हागोन ना सोलोंथाइनि सायाव नोंथां
मानसिनि जिउआव सोलोंथाइखौ नांथारगौ जायो मानो होनोब्ला सासे सोलोंथाइ नांगौ जायो नोंथां मानोब्ला ओ मानो होनना बुङोब्ला बेवहाय आबादारिया आबाद मावनायाव ओ बिदिनो मैगं थाइगं गायनायाव बिदिनो मुलै उनु होनाय जायोना बेवहाय नाम उनु बिदिनो मुं लिरनाय थायो बेखौ नायै नायै होनाय जायो बिनिखायनो ओ सासे आबादारि जानोब्लाबो सोलोंथाइखौ नांगौ जायो
मानसिनि जिउआव मानोना सोलोंथाइखौ नांथारगौ जायो बिदिनो बिदिनो मानसिया सोलोंथाइ गैयाबा सासे डक्टरबो जानो हाया मानो ना डक्टरखौबो मो मानसिनि जिउआव नांगौथार जायो ओ सोरबा सुबुं सासेया लोमजायोब्ला बिदिनो डक्टरनाव लांनांगौ जायो बिदिनो डक्टराबो सोलोंथाइ लायोब्लासो डक्टर जानो हायो नालाय ओ डक्टरफोराबो बिदिनो बेमार आजारखौ नायो बिदिनो नाय बायनानै मुलि उनु बिदिनो ओ हरो बेफोरखौ
हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां